खोनादों न' औ जोंनि ओ बर' समाजाव दोनै जोंनि न'खरफोरखो ओ बेंलांनो थाखाय बा खुंनो थाखाय जोंनि जायगाफोराव साब्लाइ गायनाय जों बेखौ नुनो मोनदों। जोंङो दायो बे समाव जोंङो साब्लायनि सोमोन्दै जोङो सावरायनि औ नंगौ उम। जोंहा साबलाय होननानै बुंनो थाङो औ जोंहा साब्लाय होननानै बुंनो थाङोब्ला बे साब्लाया जोबोर गोनांथि आरो बे साब्लाइआ गोबां गुबुन गुबुन जायगाफोराव दैथायहरनाय जायो बे साब्लाइखो उम। जोंनि जायगाफोराव बा जोंनि समाजफोराव गोबां साब्लाइ फोरा जाबाय गोबां साबलाइफोरखौ गायनानै दोनदों गावबा गाव न'फोराव गावबा गाव जेसेबां हायो जेसेबां हा दङ बेयाव गायनानै दोननायखौ जोंङो नुनो मोन्दों आरो बे साब ब्लायनि गेजेरजोंनो दोनै जोंनि न'खरफोराव जेब्ला आलासि बफोर फैयो जोंङो बे साब्लाइखौनो साहा बनायनानै जोंङो होनाय जायो लाल साहा बा गाखेर साहा बेफोरबायदिखौ बनायनानै जोंफोरो आलासिनो होनाय जायो बिनि थाखायनो बिनि थाखायनो बे साब्लाइया गोनांथि। लोगोसे लोगोसे बे साब्लाइ गायनायखायनो गोबां दिनै जोंनि बर' समाजफोराव गोबां न'खरफोरखौ बेंलांनो बा खुंलांनो थाखाय हानाय जादों गथ' गथाय खौ ओ मोज जांहै स्कुलफोराव फरिहोनो बा गावगायनि न'खरफोरखौ नायनो गुबुन गुबुन बेयाव सहाय खालामदों बे साब्लाय गायनायनि गेजेरजों बे खेथि खालामनायनि गेजेरजों दा ओ नोंथांङा नों थांमोननि जायगायाव बा ओ बिफोरबायदि साब्लाइफोरनि माबायदि ओ सोलिदों साब्लाइफोरखौ माबायदि साब्लाइ
जोंनियाव जोंनि औ। जोंनि जायगायावबा जोंनि।
जोंनि जायगायाव बा जोंनि गामिफोरावहाय एसेबां बेबायदिनो साबलायनि आबाद खालामनाय जाया अब्लाबो माखासे
अह मिथिनो हायो जेनेबा बे साब्लायनि गेजेरजों नै फाननानै मोनो बेजोंनो गोबां
फाननानै मोनो बेजोंनो गोबांथार बेबायदि न'खराव बेंलांनो हायो नोंथाङा जेरैबायदि बुंबाय बेबायदिनो ओ जोंनि गामिफोरावबो बेबायदिनो गोबाङा खेथि खालामदों बेबायदिनो फानै बानो
बेबायदि हहाय जादों जों बुंनो हायो बियो जों बर'फोरनि थानायनि मोनसे मोजांथार लामा। खौ मावनानै जोंनि बर'फ बेबायदिनो न'खर बेंनो हादों आरो जौग हनो ह